खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां।
बेलासिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो।
दायो जों बिदिब्ला सायख'ना लानाय आयदानि सायाव एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां दे बुंदो।
जोङो बर' हारिनि जानाय लोंनायनि सायाव ओ सावरायनो लादों। ओ जाहाथे बिदिब्ला जों बर' हारिनि बे दोरोङारि एबा जोंनि सिगांनिफ्राय जाबोनाय जा जामु
औ नंगौ।
फोरखौथ' ब ओ बयबो मिथिखागौ जों बर' बर' नालाय। ओ जेरै जों स-स औ सबाइ
अनला औ नंगौ।
नोंथाङा एसे बुंफोरना होदों दे। औ अनला ओंख्रिनि बागै अनलाखौ जों माजों माजों जानो हायो
औ अनला औ। औ बेथ' बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि नङा होमबा नोंथां। बेखौहाय जोङो दाउ बेदरदो जाय जानो हायो आरोना जोबोद गोथाव जायो।
औ नंगौ।
दाउ बेदरजोंहाय जायो आरो गोखैजोंबो जायो होननाय खोनादो आरोना आं मोनजाफेराखै गोखै जिथु थाइगिर ना मा बुङो?
औ औ थाइगिरजों जानो मोजां जायो औ नंगौ।
आं मोनजाफेराखै दिनैसिम।
औ औ।
औ। बिदिनो बेदर, दाउ बेदर नाजोंबो जायो आरोना।
औ नंगौ।
औ।
नोंथाङा संनो रोङो ना रोङा?
आङो संनो बारा रोङा।
जियानो जा या नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे बेफोरखौ माबोरै बानायनाय जायो एबा ओ बा अनला माबोरै संनाय जायो इसे बुंफोरना होनो हागोन नामा?
अ अनला ओंख्रिखौ आं संफेराखैमोन।
नोंथाङा हायाब्ला आं बुंनानै होनोसै बिदिब्ला
औ दे बुं।
ओ नोंथाङा सोंनो हागोन जे आं जे बर' बर' हारिनि दोरोङारि मा मा ओंख्रिफोरखौ जानानै मोजां मोनो आं बेनि सायावनो बुंफरना होनोसै दे
औ दे नोंथाङानो बुंना हो
औ नोंथाङा बुंबाय अनला
औ नंगौ
थाइगिरजों आरो नाजों जानो ओ मोजां मोनो ओ बयबो बरफ्रा आं बेखौ सानो मानो होमब्ला नै खौ सिगांनिफ्रायनो ओ जोंनि बरफ्रा जाबोदों आरो जों बायदि सलफ्रावबो खोनानो मोनो जे बर बरआ बे ओ थाइगिर अनला आरो ना जानो मोजां मोनो होननानै दायो बेखौ मा ब्रै बानायनाय जायो बुङोब्ला जों थाइगिरखौ सिगाङावन सुनानै
औ
दैजों मोजाङै सुनानै बेखौ ओ हाना लाग्रोनांगौ आरो एसे ओ बेखौ बांद्राय गुसुं गुसुं हानाङा एसे गोलाव गोलावनो हानांगौ
औ बेनि उनावहाय औ
उनाव बेखौ जों ओ थाव एसे होनानै ओ बेखौ एवग्रोना लानांगौ
औ
एवग्रोनानै बेखौ दसे सम एवनायनि उनाव ओ जों दै होजायो बेयाव दै होनो हायो दै होनायनि उनाव जों अन गुन्दै जा अन गुन्दै दं बे अनगुन माइरंनिफ्राय जों अन गुन्दै बानायना लायो बे अन गुन्दैखौ जोङो बे दैया जेब्ला गदौयो अब्ला बेयाव जोङो अन गुन्दैखौ होयो आरो ओ जों खारैबो एसे होनो हायो मानो होनब्लानो बे थाइगिर मैखिया जोबोर गोखै बांद्राय गोखै जायोब्ला बेबो जानो मोजां जाया ओ बेनि गोखै खो एसे दाननो थाखाय जों खारै एसे होनाय जायो आरो ना फिसाबा जों बर' बर' ओ बर' हारिनि जामुं नालाय
औ नोंगौ
बे ना फिसाखौ जोङो एवनानै होआ आरो बेखौ मोजाङै साफा खालामनानै आ जों बेबायदियैनो होना होयो आरो आम बयल खालामनाय बायदि आरो नाथाय दानि सुबुंफोरा बांसिनानो बेखौ एवनानैबो होनो मो जां मोनो एबा ना गिदिर बा
औ बांसिनखौनो एवनानै होनाय नुयो आरोना
औ नंगौ
औ
बेनो आरो अनला थाइगिर आ संनो अनला थाइगिर सं नो बेबायदि सङो आरो
औ आं मोनथियामोन आरोना नोंथांनिफ्रायसो मोनथिबाय दिनै
बेयाव आङो बे ओ बानलु एबा आइजें बेफोरखौ देना होनायखौ बुङासै बे थालांबाय
औ जियानो जा
औ बेनि अनगायै नोंथाङा आरो मा ओंख्रि जानो मोजां मोनो जोंनि बर' हारिनि? बे
आङो आङो सबाय जों दाउ बेदर जानानै मोजां मोनो आरो
औ
औ
जोबोद मोजां नोंथाङा मोनथि गौना सबायजों दाउ बेदर माबोरै बानायनाय जायो?
आं बेखौ मोनथिया आं बेखौ माबोरैहाय बानायो मोनथिया थियो ओ थेवबाबो आरोना जानानै मोजां मोनो।
औ नंगौ
नोंथाङा नोंथाङा मोजां मोनो ना मोना जानानै? सबायजों दाउजों
औ आंबो जोबोद मोजां मोनो सबाइजों दाउजों जानानै। ओ जोंनि जोंनि बर'फोरनि ओ बे सिगांनिफ्राय जाबोनाय बेबो मोनसे ओ जामुं बुंनो थाङोब्ला जों दाउ जेरै ओ जों मैथाजों ना बेफोर बायदि बुङोना। अनला ओ। अनलाजों दाउ एबा बे अमाजों माजों जायो जोङो। अमाखोथ अ अमाजों।
सबायजोंबो जायो आरो।
सबायजोंबो जा।
औ जोबोद गोथाव जायो।
औ जोबोद मोजां नाङो औ अमाजों नारजि अमा बेफोर बायदि जा-जामुंखौ जायो आरो नोंथाङा माला औ।
आङो नोंथांनाव मोनसे बाथ्रा सोंनि हो। फाम नाफामखौ नोंथाङा सिनायोना?
सिनायो।
नोंथाङा नाफाम मोनजा फेरबाय नामा दिनैसिम?
औ आं जाफेरबाय नाफाम।
अ बेनिफ्राय नाफामखौ मा बोरै बानायो नोंथाङा मोनथिगौ ना।
आं एसेबांथ मिथिया नाथाय आं बुंनो हागोन आरो। ओ इसे इसेल बुंनो हागोन आङो ओ
जा एसे मिथिगौ बेखौनो फोरमायना होदो नोंथाङा।
औ जागोन बिदिब्ला जों नाफाम बानायनो थाखाय जा बे ना मोनो जोङो ना फिसा। फिथिख्रि ना एबा। जा नायानो जा। बेखौ सिगाङावनो जों फोरान। फोरानना लाग्रोनांगौ इसे। फोरानना लानानै बेनिफ्राय बेखौहाय एसे एवनांगौ एवनानै जोंनि बे थास' थायो। थास'नि बिथुं औ मो-मोनसे रोखोम मोनसे रोखोमनि थास' थायो जायनि बे उम थास' बिलाइनि बे जे मदा थायोना बिदि गोलाव उम आब नै बेखौ दानसनानै जों बेखौ फार्स्ट आ सिगाङावनो उम बेखौ मोजाङै साफा खालामना लायो आरो बेजों लोगोसे बेजों आ जा उम ना गोरान बानायना लानायमोन एसे। बेजों लोगोसे सौवो आरो स-सौनानै आ बेखौ जोङो हासुङाव सोनानै दोनोब्लानो बेयो उनाव आ सेवनानै बुंजागोन दाना सेवनानै बे ना फाम जायो आरो बेबायदिनो
नोंथांनि न'खराव बानायो ना?
जोंनि न'खरावथ' आं बानायनाय नुफेराखै नाथाय एसेसो मोनथियो आरो।
आंथ' दिनैसिमबो मोन-मोनजायाखै आरोना नाफाम होननानै खोनायो ओ ना फाम मोनजायाखै आरोना दिनैसिम ओहो आरो नुफेराखै
नाफामखौथ' बे बुंनो थाङोब्ला दाना नाफाम मोननोबो जोबोद गोब्राब। मानो होमब्लानो उम गोबां मानसिफ्रानो ना
बानायला औ आगोलनि दिनावसो माने गोबां बा नायोमोन आरो ना मानसिफोरा। दाथ' बेफोरखौ बानायला।
औ सिगांनि मान मानसिफ्रा बेखौ ओंखामजों बाथोन बायदियैबो जानो उम मोजां मोनोमोन। बेखायनो बेसोरो बानायबाय थायोमोन। नाथाय दानि मानसिफ्रा आ बेफोरबायदि बानाय बानायनायखौ गारलांनायखौ नुनो मोनदों। बि-बुंनो थाङोब्ला बे फोर जोबोद दुखुनांथाव जोंनि बर' हारिनि बेयो मोनसे आरिमु ओ जानाय लोंनायावनो जा जिया जा बेयो मोनसे उम जोबोद गोनां आरोना।
औ गोनां।
औ
दायो आ नोंथाङा
औ
ओ नोंथाङा बुंबाय जे नोंथाङा बे आ दाउजों सबाय जानानै जोबोद मोजां मोनो नोंथाङा बे अमाजों नारजि मालाबा जाफेरदोंना?
अमाजों नारजि
औ
जाफेरबाय जाफेरबाय
औ नोंथाङा बे अमाजों नारजि माबोरै बानायो मोनथियो ना मोनथिया?
आङो बेखौ मिथिया
मोनथिया जेबो नङा औ अमाजों नारजि माबोरै बानायो आं बुंनानै होनोसै आं माबोरै बानायो आं बेखौ बुंनानै होगोन ओ औ औ बानायफेर
औ दे अब्ला नोंथाङा माबोरैहाय बानायो बेखौ फोरमायना होदो।
आं ब ओ बरनि गोबां जामुंखौनो बानायनो रोङो ओ नोंथां दा म खनाय जेसेबां जामुं दं बेफोरखौ आं बानायफेरबाय
औ
औ बे दा अमाजों नारजिखौ माबोरै बानायो खौ बुंनोसै जों सिगाङावनो ओ अमा बेदरखौ आ इसे रु ग्रुना लानांगौ आरो अमा बेदरखौ रुग्रोनानै बेखौ बोखांना लानांगौ बेनि उनाव जों नारजिखौ मोजाङै सुना लानांगौ सुना लानानै जों ओ बे नारजिखौ एवनांगौ आरो एवनानै बियो जेब्ला राननानै स्रेम स्रेम जागोन ना
थावजों एवो आरो ना?
थावजों नङा बेबायदिनो एवजायो ओ गोराननो एव जायो अब्ला बियो ओ जेब्ला रानो अ ब्ला स्रेम स्रेम जायो
हाय
बेनि उनावहाय मा खालामजायो जों जे बे अमा बेदर जा एवनाय ना बेयाव बेयाव जों गासै नांगौ मस्ला मस्लिफोरखौ होनानै लाजायो ओ न आ मा होनानै बे बोखांना ला बेनि‌ बा बेयाव दै हो दै होनानै बे जों नारजि जालानाय ना बेखौ दैयाव दैयाव ओ होना हो आरो बेखो खौ जों उम फाथ्ला नारजि टाइप नि जानोबा बिबदि बानायना जा जायो आरोना बेनि उनाव अमा बेदर होनानै बेखौ गोबाव सम खोबना दोन आरो खारै एसे हो आ संख्रि आ फोर हो बेबायदिनो बेखौ खौ जानो हायो